हेलौ
हेलौ हेलौ।
औ।
हेलौ।
खोनादों खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ
नोंथाङा खोनादों ना?
अ अ। हेलौ।
औ। नोंथाङा खोनादों ना?
माथोआ मोजाङै फैयाखै नोंनिया।
खोनाबाय एबार? खोना खोनाबाय?
मा होनो माथोआ फिसा फैथारदो।
खोनाबाय एबार?
ओ बारा फैयाखैनोखा।
आं मिथिला होमबा आं जेरै रायलायो बिदिनो राय्लायगासिनो।
औ औ दा बाय मोजां फैदो।
अ दे बुं।
नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ।
अ नोंथाङा फ्रि दङबा जोङो मोनसे आयदा ला हेल'। हेल' खोनायाखै?
माने थाबथा थुबथा जादोंलै।
हा?
हेल' हेल'।
खोनायाखै?
खोनादों दे बुं।
नोंथाङा फ्रि दङना गैया?
दङ।
ओ नोंथाङा फ्रि दङबा मा होनो बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजागोन दे बुं।
औ औ
औ हागोन। ओ बर' फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो एसेबाबो मिथिखायो जेरै ओ बर'फोरा बर' हिनजावफोरा दख'ना गा बिदिनो दख'ना ओमफाय बिदिनो फालि बा फास्रा बेफोरखौनो लायो आरो जेनेबा बर' हिन्जावफोरा गाननाय जोमनाय होननानै इनि अनगायैबो जेनेबा देलायनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो सावरायनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जेरै हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय जों बेवहाय गामसा मोनो बिदिनो खर'आव फालि खावखानाय बेफोरबायदिखौ जों मोनो बेबायदिनो माने बर' फोरनि ओ गाननाय जोमनायनि सायाव जों सावरायनो हायो आरोना ओमफाय आरो बिनि अनगायैबो जेरै ओ बर' आइजोफोरनि दख' दख'नाखौ जोङो मोननैबो आगायाव राननो हायो जेरै अगना बेबायदिनो जों माने बर'फोरनि बर' आइजोफोरनि माने गान बा बर' हौवाफोरनि गाननाय जोमनायखौ जों मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जेरै बेफोर गान्नाय जोमनायफोरखौ बर' आइजोफोरा गोदोनि फ्रायनो मानायजों दानानै गानबोदों बिसोरो माने न'खराव गोनां जानाय गासै माने गाननाय जोमनायफोरखौनो गावनो गाव दानानै दिहुनबोदों। आरो बेफोर दानो लुनो थाखाय गोनां जानाय आइजें आइलाफोरफोर बिसोरो गोदोनि गोदोनिफ्रायनो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोम बिफां लाइफांनिफ्राय दिहुननानै लाबोदों बेबायदिनो माने बर' आइजोफोरा गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला ओ गोबां रोखोमनि दख'नाखौनो मोनो जेरै बिदन दख'ना मायदि इदिनो जेनेबा खासि हाथाइ बायदि रोखोमनि आरो आगरजों एरनाय दख'नाफोरखौबो जों मोननो हायो। बिदिनो ओ जेनेबा खांख्रिख'ला आगर बिदिनो मुफुर आफा बायदि रोखोमनि जेरै आगरफोर मिथिं माने बर'फोरा गोदो गोदाय आगरफोरखौ माने मिथिंगानि समायना रमायना माखासे ओ मुवा बेसादफोरखौ नुनानै बा हाग्रा बंग्राफोरखौ नुनानैनो एरोमोन बा बिबार फिथाइफोरखौ नुनानै एरोमोन होन्नानै जों मिथिनो मोनो आरो खायसे खायसेया जिब जुनारनि आगरबो एरनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो माने बर' आइजोफोरा बायदि रोखोमनि आगरफोर जेरै गावसोरनि दख'नायाव समायनाय आगरफोरखौ एरनानै लायोमोन। जेरैहाय हाजो आगर ओमफाय बिदिनो दिंखिया आगर थाइगिर बिबार आगर ओमफाय बेबादिनो ओ बायदि रोखोमनि आगर फोरानो ना माने जेखौ नुयो बेखौनो बिसोरो ओ आगर एरनो रोंगौमोन आरो आगरनि बेलायावहाय जोङो आसागि बैसागि बे सानै सिख्लानि मुं खौ मोननो हायो बिथां सानैया माने गावसोरनि जि दाबाय थानाय समावहाय सो ओ गोजौथिं बा अख्रां सायावहाय माबाफोर दाउफोर बिलाङोब्ला बेखौ लोगो लोगोनो आगरावहाय माबा जियावहाय आगर एरनो हानाय बेफोरबायदि माने रोंगौथिखौ जों मोननो हायो आ आरोना बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो जेरै बर'फोरनि बर' हौवाफोरनि गामसा गाननाय बा ओ फालिफोरनि सायावबो बर' आइजोफोरा न'खराव गोनां जानाय बेफोर गासैखौबो माने दिहुननानै लायोमोन बा दानानै होयोमोन आरो मोनसे खोथाखौबो जों मोननो हायो जे बर' आइजोफोरा गोदो जेने ओ हौवाफोरा दावहायाव थांनो ओंखारोब्ला- हरसेनि गेजेरावनो जि दानानै बेखौ ओ फा ओ फालि हर खा खावखानानै हरनाय बा फालि आर'नाइ फालि हरफानाय बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायो बेनि गेजेरजों माने दावहायाव देरहाबोयोमोन होननानै जों माने खोनानो मोनबोदों। बेफोरबायदिनो माने बर' आइजोफोरनि ओ गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय जोङो दानाय लुनायखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो जेनेबा ओ बर' आइजोफोरा गावसोरो गोदो गाननाय जोमनायखौ गानानै बायदि रोखोमनि गाब गनानै गानोमोन बा दायोमोन नुयोमोन। माने बबे गाबजों माबायदि आगरखौ दायोब्लाबा माबे जियावहाय माबायदिखौ होनांगौ बेफोरखौ माने गासिखौबो मिथिखायोमोन। बेनिखायनो बिसोरो माजों मा आगरा मिलायगोन बा मा आगरखौ गानोब्ला गावजों समायगोन बेफोरखौ माने दानानै लायोमोन आरोना बेनि अनगायैबो जों गोबां रोख खोमनि माने बर' आइजोफोरनि दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बुंनो हायो दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा‌।
हेल' खेबसे बुंफिनलाय नोंथाङा?
दा बेफोर दा बेफोरनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
माने गाननाय जोमनायनि बागै दा
औ।
औ जोंनाथ' मा होनो गाननाय जोमनाया बुंनो थाङोबा मोननै रोखोमनि जायो आइजो फोरना जेनेबा अग्रं दख'ना बेनि उनाव लांगा दख'ना होननानै बुङो। बेनि उनाव ओ अग्रं दख'नाखौथ' जोंना जेनेबा न'आव थाबाथाय गाननायखौ नुनो मोनोबा सानजारिफोरा गानो होननानै बुङो आरो ना। बिनि उनाव लांगा दख ख'नाखौ आइजोफोरा बाहेरायाव थां बा फुजा फोरबो बायदिफोराव गाननाय जायो आरोना बेनो हौवाफोरनिखौ गाननायफोरखौ होनोब्लाथाय जेनेबा जोङो गाम सा आरो बेजोंनो लोगोसे माने जेनेबा आर'नाइ दाथ' माने आर'नाइ गस्ला ओंखारदों ना बेफोरखौ गानफानाय नुनो मोनो आरो बे जों आर'नाइ लाफानाय आरो सार्ट गानफानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोर माने बुंनो थाङोब्ला जोंना ग्लबेलाइजेसननि गोहोम गोलैनानै माने आइजोफोरनि गान्नायावबो सोलायनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव हौवाफोरनि गाननायाव मा गाननायाव माने सोलायनायखौ नुनो मोनो हिनजावफोरनि गान्नायाव बुंनो थाङोब्ला जेनेबा मा ओ होनो सानजायारिनि जेनेबा मा सोनाबारिनि गान्नाया माने गोहोम गोग्लैनानै जोंनाव जेनेबा आइजोफोरा सुइजार बायदिफोरखौसो इनिफ्राय टिसार्ट टपस जिन्स बायदिफोरखौसो गान्नायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना। बेनो हौवासाफोराबो माने सार्ट बिनि जिन्स बिदि बिदि गाननायखौसो नुनो मोननाय जायो।
औ उम
ओमफ्राय हेल'
औ
ओ नोंथाङा बेफोर आरो आंनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो लुबैयो नामा गाननाय जोमनाय
गाननाय जोमनायनि बागै जेनेबा नोंथाङाबोथ' सोलायनायनि बागै नंगौ जेनेबा सोलायदों गोबां जों सोलायनायखौ मोननो हायो जेनेबा गोदोनिफ्राय आथिखालसिम गोबां सोलायनायखौ मोननो हायो। गोदोथ' जेनेबा जेरावखि थाङा मानो एबा न'आव थानाय मानि जोङो बांसिनै माने बर' आइजोफोर खोनायाखै नोंथाङा?
औ औ ब
माने गोदोनि समावहाय बर' आइजोफोरा बांसिनै दख'नाखौनो गाननानै थायोमोन न'आव थानायानो जाहा एबा बाहेरा एबा दखान सहराव थांनायावनो जा माने दख'नाखौनो गानोमोन। नाथाय आथिखालावहाय जों नुनो मोनसै माने बबेबा दावसे जायगायाव थाङोब्लानो बा थांनो ओंखारोब्ला एबा न'आव थानाय समावबो माने गामि गामि ओनसोलावबो खायसे खायसे सुबुंफोरा माने बिदिनो स्खार एबा बिदिनो लंपेन्ट बा हाफ पेन्ट इदिनो बायदि रोखोमनि माने गाननाय जोमनायखौ बा सोनाबारि गाननाय जोमनाय बा गोदान माने मुगानि जा गोहोम गोग लैनाय बेखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना। बेनि अनगायैबो जेनेबा हौवाफोरनि गान्नाय जोमनायनि बेलायावबो जों सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। जेरैहाय ओ बिसोरो सिगां समाव माने जेरावखि थाङा मानो बा आलासि जाहैनाय मानि बा बाजाराव थांनाय बेफोरावबो माने हौवाफोरा गामसाखौ गानोमोन आरो ना नाथाय आथिखालाव नुनो मोनसै माने गामसानि सोलाय ओ नोंथाङा खोनायाखै?
औ औ खोनादों दे बुंलाय।
माने आथिखालावहाय बर' हौवाफोरा गामसानि जाय लंपेन्ट एबा हाफ पेन्ट बायदिफोरखौसो जों एबा सार्ट बिदिनो कट थाइ जुथा बायदिफोरखौसो गाननायखौ जों नुनो मोनसै आर ना‌। बेफोरबायदिनो माने जों गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय सोलायनायखौ नुनो मोनो। दा नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंबावनो सानो नामा?
औ सोलायनायनि बागै दा
औ।
औ बुंनो थाङोब्ला माने ओ जेनेबा सोलायनाय होननानै बुंनो थाङोबा आरो दानाय लुनायनि खेथ्रआवबो सोलायनाय फैदो। माने गोदोथ' आइजोफोरा दानाय माने गावनो दानानै गानोमोन। आथिखालाव माने बिदि गोदो गोदोनि बायदि दानानै गाननाय फोर खौ गोबां खम नुनो मोननाय जायो आरोना। बे हाथाय बाजाराव मोननाय बा बे खौसो बायनानै गाननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोदो जेनेबा ओ जिफोरखौ गावनो दानानै माने गाबहोनायफोरखौबो नुनो मोननाय जायोमोन। बेनिफ्राय बेफोर माने ओ आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जेनेबा फिथाइ फिथाइ सामथायनिफ्राय मोननायफोर खौ माने गाब गाहोनानै गावनो माने दानानै गानोमोन आरो। आथिखालाव बेफोरबायदि खा खान्थिया माने गैयाखौनो बुंजायो आरो। माने हाथाय बाजाराव मोननायफोरखौसो माने बायनानै गानो।
उम।
बेनि उनाव माने बेफोर दानाय लुनायफोराबो आगरफोराबो गोबां सोलायनायखौबो नुनो मोननाय जाबाय आरो ना।
ओम।
हेल' खोनादों ना?
औ खोनादों।
हेल'।
नोंथाङा आरो बिनि बागै आरो माबाफोर बुंबावनो सानो?
हेल'।
ओ खोनादों ना?
हेल'‌।
आंनिखौ खोना आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै?
अ अ दासो खोनादों। अ जोंनाथ' समाबो जाबायना। हेल!
अअ दे औ औ।